हेलौ।
औ नोंथां खोनादोंंना? औ औ खोनादों नोथाङालाय?
औ औ नोंथां दासो खोनादों खोनाफैदो नोंथांनि आवासखौ।
औ मा खालायगासिनो दं दा नोंथाङा?
जिरायनानै दं नोंथांनाय जेबो खालामाखै बार'
अ मोनानि जामुं जानायफोराथ जाखांबायना नोंथां?
जाखांबाय जाखांबाय नोंथां जाखांबाय नोंथाङालाय?
अ आं नै जाथनाय जायाखै दसे थाना जानोसै र नोंथां। होनबा बिदिब्ला। नोंथां जों मोनसे आयदानि सायाव फंनैसो सावरायनो होनबा ना नोंथाङा दसे फ्रिब्ला।
औ। औ औ नोंथां सावराय जागोन सावराय जागोन हागोन नोंथां हागोन।
बिदिब्ला नोंथां जोंहा। जों सुबुंफोरनोथ जेनबा नखर संसार दानो थाखायथ माखासे रांखावरिनि गोनांथि। जायो। दा बे रांखावरिखौ जोंहा। गोदोनि सुबुंफोरनि माखासे रांखरि आदब खायदाफ्रा आरो दानि जोंहा गोनोखोयारि जुगनि माखासे सुबुंफोरनि माने ओ रांखावरि आरो माखा। माखासे गोखो मा होनो आदब खायदाफोरखौ माने नोंथाङा बिनि सायाव एसे फंनैसे। ओ सावरायनो बा फोरमायना होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां हागोन मोजाङैनो खोनागासिनो दङना नोंथाङा।
खोनादों दे नोंथां।
औ औ। हागोन नोंथां जिहेथु नोंथाङा जेरैबायदि बा सोंदों जेनबा गोदोनि सुबुंफोरनि जेरां। रांखावरि आरजिनाय आरो आथिखालनि जे सुबुंफोरनि रांखावरि आरजिनाय ओ बिनि गेजेराव जों नायोब्ला गोबां फाराग नुनो मोनो नङा होमबा। अ बेफोर फाराखफोरखौ जों माने नाय। जेरोब्ला जों नुनो मोनो जे गोदोनि सुबुंफोरा जोंना फ्राय दोरोङारि मावनाय आदब खान्थिफोरजों माने जोंना रांखावरि आरजिमोन जेरैहाय आबाद मावनाय दाउ अमा फिसिनाय मोसौ मैसो फिसिनाय। बेनिफ्राय माखासे ओ मा होननानै बुङो जेनेबा। ओ आ हा दखल खालामनानै जेनबा बै हायावहाय बायदि रोखोमनि ओ। माने गोनांथि मुवाफोरखौ गायनाय एबा जेनबा मा होननानै बुंगोन बेखौ बेफोरनो आरोना नोंथां जेनबा। दोरोङारि आबाद खान्थिफोराहाय।
औ।
आतसा उम उम।
आ। नायनो थाङोब्ला खोब माने रांखावरि आरजिनाय गुसेबमोन नोंथां
औ
ओमफ्राय आथिखालावथ गोनोखोआरि मुगा जाहैबाय नालाय बयबो माने ओ गावाबागावनि लामाफोराव आवगायबोयो बेनिफ्राय रांखावरि आरजिनायनि गोबां राहा लामाफोर दं दङ जेरैहाय सोरबा साख्रिआव ला बेनिफ्राय सोरबाबा इन्जिनियारिं सोरबाबा डक्टर सोरबाबा माने एकदम जाफुंसारनाय आबादारि जिहेथु जोंना आबाद होननानै बुङोब्लाबो आथिखालाव माने मा होनो टेकनल'जिया बारायबाय नालाय ओंखायनो साइनटिफिक टेक्न'लजिखौ बाहायनानै माने गोबां रोखोमनि आबाद मावनो हायो आरोना ना नोंथां
नोंगौ नोंथां
खम हयावनो माने गोबां आबाद मावनो हायो बेनिफ्राय रसायनारि हासार बाहाय एबा जिबियारि हासारानो होन आथिखालाव माने बेफोरखौ बाहायनो गोरों जानानै फैबाय बेनिफ्राय जों जोंना गोदोनि दिनावथ' नांगोलफोरजों ज हालेवोमोन नालाय नोंथां
नंगौ नोंथां
माने रांखावथि खामायनायावहाय एसे खस्थ' खस्थ' जायोमोन आरो जेन'बा ओमफ्राय रुजुनानै नायोब्ला गोदोनि समाव माने खम रांनि गोनांथि जायोमोन जिउ खुंनो थाखाय खिन्थु आथिखालाव जिहेथु सुबुं सानखो बांनायजों लोगोसे सुबुंफोरनि नांगौ नांगोफोराबो बारा जाबाय बेनिफ्राय बेसेनाबो बांबाय जेन'बा रांफोरखौ बारा मोनोब्लाबो माने बिनि बेसेन बांनायजों लोगोसे गोदोनि आरो दानि फारागकफोर खौ नायोब्ला माने बेलेन्स जानानै दं होननानै आं सानो आरोना नोंथाङा
उम न
जेरैहाय माने गोदोनि समाव हालेवनो थाखाय नांगोल बाहायोमोन बेबायदिनो गोबां दोरोङारि आगजुफोरखौ बाहायनाय जायोमोन आरोा नोंथां
नंगौ नोंथां नांगौ
थ आथिखालाव माने जेरैहाय ट्रेक्टर बेबायदिनो जेसिपि एबा बायदि बायदि माने गोनोखोआरि दाजेमफोरखौहाय जों खामानिफोराव बाहायो आरोना नोंथां
औ नंगौ
रांखावरिनि आरजिनाय बेलायावबो बेफोरबायदि फारागानो दङ जेन'बा आथिखालावहाय रांनि बिबाङा गोबां बांबाय जेरैहाय जोङो सेजौ रां होननानै बुङोब्ला जोबोद खम होननानै सानो खिन्थु गोदोनि समाव बे सेजौ राङानो माने जोबोद
नोंगौ
बेफोरनि बेसेना फानेरसेयावहाय थाइबाफोरल' बानलुफोरा सेरसेयावहाय जि रांल'
औ फोर बिसेस जिबा रां नैजि रां बेबायदिल' एन्थ माल मान जे आरो न जेनाब माइरं सेरसेनि दामानो बाजिरा दजिरा ओ नंगौ नोंथां बेखायनो माने जेन'बा जों नांग आय नोंथाङा आरो मने आ सथि बेारान दथा ओम
रांखावरिनि बेलायावबो माने गोदोनि आरो दानिया फ्राय गाबाागावनि जायगायाव थिगैनो दं होननानै आं सानो आरोना नोंथां औ नोंथाङाबो फोरमायहर दो नाङ एसे
औ जागोन नोंथां दा जोंहा बिदिनो मा होनो रांखावरि आरजिनायनि बिथिङाव जों नोजोर होनानै नायोब्ला गोदोनि आरो दानि ओ आरो माने रांखावरि आरजिनायनि बिथिङाव जोंहा ओ दासिमाव मानेबां सोलायबोनायखौ जों नुनो नोंदो आरोना नोंथां नंगौना नोंथां
औ औ नोंगौ नोंथां
औ खोनादों ना आं रायजायनायखौ मोजाङै
औ औ मोजाङैनो खोनादों नोंथां
औ औ दा बिदिनो जोंहा गोदोनि समाव माने रांखावरि आरजिनायनि माखासे आदब खायदाफोरा गुबुन मोन आरो दानियाव एसे आलदा जानायखौनो जों नुदों माने नुनो मोनदों आरो ना माने दा जिहेथु जोंहा गोनोखोआरि ओ मा होनो ओ समाज गोनोखोआरि जुग बेवहाय जोंहा माने एसे आलादा जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो जेराव जों गोदोनि समाव मा होनो आबादारिफोरा आबादनि ओ आबादनिफ्राय माखासे रां आरजियोमोन दा बै आबाद आबादारिफोरा आबादनिफ्राय रां आरजिनाय नायावनो माने आबाद आबादनि बिथिङावनो माने आबादारिफोरा माने गोबां माने मिथिंगानि सायावहाय सोनारनानैसो आबादखौ मावनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो माने मिथिंगानि सायाव सोनारनानै थाबाय थानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो गोदोनि समावहाय नाथाय दा दानि जि गोनोखोआरि जुग बेवहाय जों माने आबादारिफोरनि बिथिङावबो जों नायोब्ला जोंहा दानि जुगाव माने मा होनो आबादारिया माने आबादखौ आबाद मावनायाव माने बोथोरनि बोथोरजों माने सोनारनानै थानायखौ जों नुनो मोनला माने जोंहा माने मा होनो दैज्लांनि बोथोरखौ मेसेङावबो मावो मेसेंनि माखासे ओ आबाद आबादफोरखौ जों दैज्लाङावबो मावो बेबायदिनो उल्थां फाल्थां माने सोलाय सोल' जि माने मावनायखौ जों नुनो मोनसै सै आरो बेवहाय माने जों हाबाखारि ओ मा होनो ओ खहा जानाय बा गोदोनि बायदि माने खहा जानाय बेफोरखौ माने जों गोबां खमखौ नुनो मोनसै आरो मानो होनोबा जोंहा दा जि सोलिफुबाय थानाय गोनोखोआरि जुग बेवहाय जोंहा गोबां रोखोमनि माखासे ओ बिगियानगिरिफोरा दिहुननाय ओ रासायनारिक मुवा केमिकेल मेडिसिन बायदिफोरखौ बाहायनानै जों माने खरलबसे हायावब्लाबो जोङो माने गोबां बिबांनि आबाद आबादनिफ्राय माखासे जों मोनबानो फा मोननो हासै आरो नाथाय गोदोनि समाव जोंहा आबाद नि बिथिङावनो बा आबाद मावनानै रांखावरि आरजिनायनि बिथिङावनो जों नाहरोब्ला जों बेखौ नुहुरोमोन जे जोंहा गोदोनि समाव आ आबादनिफ्राय रांखावरि आरजिनो थाखाय गोबां गोबाव सम लायो मोन आरोना नोंथां जोंहा आबादखौ मावनो थाखायथ' फोद फोथारखौ एवग्रोनांगौ जायो दा बैफोर एवग्रोनावनो जोंहा माने मोसौजों बे नांगोलजोंसो एवनाय खौ जों नुनो मोनोमोन ओ दा बेै हाल एवनायावनो माने गोबां गोबाव सम लानायखौ जों नुयो दोंमोन आरो नाथाय बे दानि जि गोनोखोआरि जुग बेवहाय जोंहा माने ओ गोनो- खोजों माखासे दिहुनजानाय मेसिनारि जाय ट्रेक्टर बायदिफोरजों माने पावार ट्रलार बेफोरजों माने हालेवनायखौ नुसै आरो फोथारखौ दा बैफोराव माने गोबां खम समनि गेजेरावनो जोङो हालेवखांनानै ने माने मैगं बा आबादखौ जों मावनानै मावनो हायो आरो आरो बेबायदिनो जोंहा गोदोनि समाव आबाद खौ मावनाय समावहाय ओ मा होनो दानि बायदि जि माने गोनोखोआरि आदबजों दिहुनजानाय माखासे हासार रासायनारि बेफोरखौ माने बाहायामोन आरो गावारि आदबजों माने ओ मा नो गोबोरखि हासार बायदिखौ माने बांसिनै बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन आरो जायनि जाउनाव माने गोदोनि माने आबादफोरनि जौगा थाया माने माने माने मा होनो आबाद बे आबादनिफ्राय माखासे मोननाय माने मुलाम्फाबो फिथाइ एसे सम लायोमोन आरो नाथाय दानि जुग आव मानि बिदिखौ जों नुनो थांलिया जोंहा माखासे गोनोखोआरि आदबजों दिहुनजानाय बे रासाइनारिक मुवा मेदिसिन बायदि बायदिखौ बाहायनानै माने गोबां खम समावनो माने गोबां मुलामफा दिहुननायखौ जों नुनो मोनसै दा बिदिल' नङा जोंहा गोदोनि समावबो फार्मिं खै फार्मिं मा होनो बानायनानै दाउ अमानि फारमिं खालामनानैबो माने रां आरजिनाय नुनो मोनो आरो दासिमबो जों फारमिं खालामनानै रां आरजियो नुनो मोनो थेवब्लाबो माने बिनि बिथिङाव माखासे आदब खायदाफ्रा सोलायनायखौ जों नुबाय आरो नुनो मोनबाय आरो गोबां सोलाय सोल' जाबाय मानो होनोबा जोंहा गोदोनि समाव अमा मासे फिसियोब्ला बे अमाखौ फेदेरनो थाखाय जोङो गावारि बा गावनि बे जोंनि बे जेन'बा जानाय आ माइरं माइ सौनानै जि गुनदै मोनो बै गुनदैजों गुनदैखौ होनानैनो माने अमाखौ फेदेरनाय जायोमोन आरो खमैब्लाबो जोंहा अमा देरनो थाखाय खाय जि जिसे दान बा जिनै दानहालागैखौ नांगौ जायोमोन आरो जायनि जाउनाव गोबां गोबाव सम लायोमोन नाथाय जोंहा दानि बे जि माने गोनोखोरि जुग बेवहायथ' जोंहा माने अमा मानसिखौ फेदेरनो थाखाय एथ'बां माने गोबाव सम नांलिया जोंहा मा होनो द' दान बा स्नि दाननि गेजेराव जोंहा अमा मा मासे फानजानाय अमा मासे गिदिर खालामनानै जों फाननानै बेनिफ्राय गोबां रां आरजिनो हायो आरो थाबनो आरो बिदिनो जाहा गोबां समाथ' मा होनो आग्लायनानै थायोना बै आग्लायनाय समफोराव जों माने बे बेफोरखौ माने बेफोरबायदि आबाद बा खेथिखौ जों मावफिननो हायो आरो
दा नोंथां जोंहाथ' समाबो जाबाय खोथायाथ' माने सावरायब्लाबो जोबनो थाङा दा बेखिनियावनो अ अ अ जागोन नोंथां जागोन औ
औ औ